खुलुमबाय औ औ माबोरै दङ आं मोजाङैनो दङ नोंलाय
मोजाङैनो दं नोंथां
मा खालामगासि नो दालाय
दङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै बोथोराबो एसे गरम नालाय। बिफां सायायावनो जिरायनानै दङ आं नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं।
आंबो जिरायनानै दङ बिफां सायायावहाय कारेन्टबो गैया थांलाय फैलाय औ खोनादों आंबो बिफां सिङावनो ओरै जिरायनानै दङ कारेन्बो थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय बोथोराबो गरम जे सान्दुं गोसाथार
औ दे बुं
ओंखाम जाबाय
उम
ओंखाम जागोन ना जायाखै
जाखांबाय नोंथां जाखांबाय
अ मा ओंख्रि
जोंना ओंख्रिया दिनै नाफाम ओंख्रिमोन
अ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
नाफाम ओंख्रिमोन होनदां जोंनिया दिनै
अ
नाफाम होनबा मिथिखायो ना मा
मोनथियो मोनथियो नाफामखौ
ओरैनो नोंसिनिजोंहाय नाफामखौहाय माबायदि बानायोबा
नाफामखौ जोंनिया ना गोरानखौ मोजाङै फोराननानै फोराननानै ओमफफ्राय बेनि उनावहाय उवालाव उवालावहाय देग्लिनानै बेनि उनावहाय थास' गोसोम थास' गोसोमखौहाय होबाथाय बांसिन मोजां जायो होनो थास' गोसोमजों इजों ना गोरानजों देग्लिनानै हासुंबा एबा भयामावहाय सोनानै मोजाङै बेनि धाखनिखौहाय माने सब मुखाखौहाय मोजां गोरायै म माने बन्द' खालामनो दोननांगौ माने बार हाबा जाहाथे गाज्रि जाया होननानै गोदोनि समावथ' हासुुंआवल' सोयोमोन औवानि हासुंआवहाय आथिखालनि मुगायाव गोदान माने प्लास्टिकनि बयाम बा उ ग्लासनि बयामावहाय सोनानै दोनो आरो बेनि उनावहाय से दाननि उनावहाय जायो बेखौहाय। नोंसोरनिथिंलाय माबोरै नोंथां? माबोरै बानायो ओनसोल लानानै ओनसोल गुबुन गुबुन माना बेलेग बेलेग स्टाइलाव बानायोथ'।
औ औ औ।
नोंसोरनिजोंलाय माबोरै बानायो?
जोंनिजोंबो बेबायदिनो बिदिनो दुब्लि बारिफोरावहाय बे नाफोरखौ मोनबोयोब्ला बे ओंख्रि जानायनि बांद्राय मोनबोयोब्ला बिदिनो फोरानो सान्दुं गोसायाव आरो एखमब्ला जेनेबा सानदुं गैयाबा अराव फोराननानै रानहोयो रानखांनायनि उनावहाय बे नों जेरै होनदों थास' गोसोम बेबायदिनो थास गोसोम नङाबा आं सोरखौबा सोरखौबा खोनायो आरो खुमब्राफोरखौबो होलाबायनाय खोनायो।
आं खुमब्रा होनायखौ खोनाफेराखै आङो थास गोसोम होबाथाय साबसिन मोजां जायो होननाय खोनायो सोरबा सोरबा बानलुबो होलायलाङोना।
अ दानि गोदान बे गोदान जेनेरेसनावथ' नों बेबायदिनो आपडेट जानाय बायदि जाबाय नोंथां। ए सोरबा सो सोरबा मस्ला आरिफोरखौबो बाहायलाबायनाय नुनो मोनबाय।
आरो उवालआव गोदोनि समाव बेवहाय उवालाव देनाय नुयोमोन आथिखालावथ मिक्सार ग्राइनडारावनो दे माबायो।
अ नोंथां नंगौ ना?
औ।
जोंनिजों बिदिनो बे थासफोरखौ हानानै देबाय देनानै हासुं औवा बुरखानि हासुं बेयो गुवार जायोना
औ।
औवा बुरखानि हासुआ एसे गुवारसिन जायोना दस्रा हासुंफोरनिफ्राय बेखौहाय हासनानै एसे फोरानखानानै लानाय जायो आरोखि खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ बेखौहाय हासनानै फोरानखानानै लानाय जायो बिदिनो जेब्ला उवालावहाय ना गोरान थास देखाङो देखांनानै बिदिनो सोयो आरो सोनानै बेवहाय एम्फौ आरि हाबनो हायिबायदि माखासे थालिर बिलाइ गोरानखौहाय माथुग्रोयो बेनिफ्राय मा होनो हाथफ्ला हाथफ्ला सोनानै आरो बिनि सायावहाय थालिर बिलाइ गोरानखौनो माथुबावनानै बिदिनो जोंनिथिंबो से मान जेनेबा से दान नै दान सोरबा सोरबा गोबाव दोननानै जायो आरोखि।
जेसेनो गोबाव दोनो एसेनो मोजां जायो होननाय खोनानाय मोनो आङो।
औ नंगौ नंगौ। आरो जोंनि बर' समाजावथ नाफाम ओंख्रि होनोब्लानो ब गोसोफ्रा जानो गोसो गुदुं जालायलायथारो नङा होमबा नोंथां।
औ खोनादों औ औ खोनादों।
औ ओमफ्राय नोंसिनिजों ओरैनो माबोरै माबोरै संनानै जायो बेबा नाफामखौहाय?
नाफामखौ ओरैनो बाथोन बायदि सामब्राम बानलु होनानै ओ माब्लाब-माब्लाबा सोरबा सोरबाहाय बेलाथि होनानैबो जायो।
होम
बेनि सायाव नाफाम नाफामावहाय दुन्दिया गोरलै जों साबसिन जायो होननाय खोनायो।
अ दुन्दिया गोरलै ना?
औ दुन्दिया गोरलैजों माने संनानै जायोबा साबसिन जानाय होननाय। मोनथिनाय जायो। नोंसोरनिजोंलाय माबोरैहाय
जोंनि जोंनिजोंबो बिदिनो जायो ओमफ्राय नोंसिनिजोंहाय बे गंगार दुन्दिया होननाय मैगं दंना?
औ गंगार दुन्दिया ओं गंगार दुन्दिया होनो
बेखौबोथ' मोननोसै समावहाय होसनलायनानै जायोना?
औ औ
ओं गोथाव नांसोलायो जोंनिजों बिदैबो फुदुंनानै जायो नोंथां।
औ आंबो खोनादों खोनानायाव आं जाफेराखै दाबो दासिमावहाय।
अ अ बिदिनो गगा मोननाय समावहाय सोरबा सोरबा बे बानलु-बानलु बोरदोनखौहाय गोनानखौहाय एसे गोसा होनानै बिदै संनानै जायो नोंथां। गगाखौ रुङो होननानै फोथायनाय दङ जोंनियावहाय ओरैनो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो मा मा ओंख्रि जाबावो नों नोंसिनिजों
बेनोथ'
एरैनो बर'नि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ बुंसाय
दोरोङारि ओंख्रि मावनायथ' अनला दाउ मेवाइ सबाय साम' सबाय दाउ
औ
जै अमा
औ नों गासिबो संनो रोंजोबो ना?
आं गासैखौबो दासिमावलागे सङो संनाया एसेबां माने मोजाङै संनो रोङा। नोंथाङा संफेरबाय नामा?
संफेरो एखमबा-एखमबा उम उम
बेफोरखौ संखांबाय
संखांबाय औ बिदिनो अनलाखौहाय माबोरै सङो नोंथ' मिथिखागोन ना
औ मिथियो मिथिनायालाय। आजिखालि आथिखालनि मुगायाव आरो सर्ट काट खालामो आरो ना सब उम सब बुस स्थुखौनो सट् काट नारजि नारजि अमाखौ नारजि अमाखौ ओंख्रि संबा आजिखालि ग्रेनडाराव होग्रलायो ग्रेनडाराव नङाबा कुकाराव होगनानैसो बेनि उनावहाय माने बेदरखौ मोजां एवनानै बेयाव होसनबा होबानो आदा घन्टायावनो जायो आथिखालावहाय ग्रेन्डाराव होनानै बा इयावबो ग्रेन्डारावहाय आराम। माबानानै लानानै देनानै लानानै एकदम गेब्लेजोबखांनायनि उनावसो होयो सङो बिदि बायदि जाबायना आथिखालावथ। गोदोनि समावसो थौ। गोदोनि समावसो मोनाब मोनाबो दुइ घन्टा थिन घन्टा गाहाम सङोमोन ना। नारजि ओंख्रिखौहाय अ। नों नोंसोरनि ओनसोलावहाय माने मानसि थैबा माने मानसि थैनानै जुदि मानसिनि उनावहाय माने जोंनिया मा होनो सारादु ना मा सारादुआवहाय। नारजि नारजि ओंख्रि संगोनासो। सोंङा नोंसोरनिजोंहाय।
जोंनिजोंथ' नारजि ओंख्रि सङा संनाया ओमफ्राय बिदिनो सारादु होन्दों नालाय नोङो सारादुनि समावहाय नार्जिया एंगार हायै सोमोन्दो दं होनबा बांद्राय होननाय जानाय नङा आरोखि ओरै गोथै गारायग्राफोराबो। गोथै। फैगारह हैनाय समावहाय औ नारजि हरगारनानै। फै बेबायदिनो सारादु समावहाय नोङो रायजो फोरखौहाय बा ओंखाम जाहोनाय समावहाय जाहोगारनाय समावहाय बिदिनो सोरबा सोर। सोरबा नारजिखौ एसे एवफ्रामनानै आरो सोरबा सोरबा एवफ्रामालासिनो ओंखाम जानाय समावहाय दोंफा दोंनै दोंफा दोंनै होयो आरोखि ओंखामजोंहाय जा जाफानो।
जोंनि ओनसोलाव।
उम।
जोंनि ओनसोलाव माने ओरैहाय मानसि थैबाहाय माने मानसि थैनायनि सारा दुखुंनायाव माने नार्जि ओंख्रिया एंगार हायै सोमोन्दो दं मानो होनोबा जोंनिया ओरैजायो सिगाङावबो नार्जि अरग अरगारनाया माने रायजोआवनो गासैबो नखर। न'खर न'खरावहाय नारजिखौ माने खांनानै लाबोनानै ज जेदिना सारादु। बे बेदिना माने। संगोन संनानै बयनोबो एसे एसे मोनजाथारनांगौ माने। माने बिनि माने। बेनि ओंथिया जाबाय माने बै मानसिजों माने मानसि। या थैना थांखांबायला बे मानसि सोमोन्दो माने मानसिया सोमोन्दो गैला।
ए नहा फैगाबाय ब औ नोंथां। थां।
बेबायदि।
औ औ मोनथिनानै मोजां मोनबाय नोंथां दे बिदिब्ला।
औ औ दे।
दोनथ'नोसै ना।